औ नोंथां खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंलाय मोजाङै खोनादों दा?
खोनादों नोंथां खोनादों
अ जों दिनैहाय न'खरफोरनि जे सिगां समफ्राव न'खरफोरखौ माबोरै सालायोमोन आरो आथिखालाव माब्रै सालायो बिनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां जागोन जागोन
अ आं जागायनो ना नों जागायनो
दे नोंथाङा जागायग्रोदो नोंथाङानो जागायग्रोदो
औ औ जोङो न'खर होनोब्ला बेवहाय माखासे बिमा बिफा फिसा फिसौ बिबै बिबौ गासिखौबो लानानै गंसे न'खर जायो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंगौ नोथां नोंगौ
आरो जोङो बेखौहाय न'खरनि गाहाया बांसिनै बिबान लानानै नानै सालायो आरो बेबायदिनो माखासे नखरनि माखासे मानसिफ्राबो जे गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै न'खर खौ सालायो सिगां समफोरावहाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव न'खर फोरखौहाय बां सालायनो थाखाय बांसिन आबादनि सायावनो सोनारनानै थायोमोन जेरै उम जेरै आबाद खौ जों मावनानै बे आबादनिफ्राय मोननाय फिथाइ फोरखौहाय फानहैनानै एबा जों बेफारिफोरनो हरनानै फोरनिफ्रायनो रां खामायनानै न'खरफोरखौ ओम न'खरफोर खौहाय खुंबोयोमोन। बेबायदिनो ओ माखासे माहाजोन एबा धोनि। न'खरफोरा बै समावहाय सिगां समावहाय दो दाहोना रुवाथि थि। बेफोरबायदि लानानै जेनेबा माइ गायनाय आबाद फोनाय फोरावहाय दाहोना रुवाथ थिफोरखौ बाहायनानै बेबायदिनो न'खरफोरखौ सालायबोयोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नुनो मोनला आरोखि ना?
नगौ नंगौ नोंथां।
दाहोना रुवाथिनि जायगायावहाय बांसिनानो खामला लानाय आरिनाय फैबाय। दाहोन रुवाथिखौ। बो मोननो थांला नालाय।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बा गाव मोनसे सोलिनो हानाय माने सोलिनो हानाय थासारियाव फैबाय होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि जेनेबा दाहोना रुवाथि थानाय बिब बेबायदि हुदाफोरा गैला आरोखि।
नंगौ नोथां नंगौ।
माखासे खामानिफ्रा जेनेबा बुरजा खामानि जायोबा अबा न' लुन नाय आरिनाय बेफ्रौहाय जोङो गामिनि मानसिफोरखौ लेंनानै सावरि बादालि जाहोनानैबो मावलायनाय आरिनाय बे दंमोन आरोखि सिगां समफोराव उम बेबायदियावहाय जेनेबा हमनानै ला नोङो सावरि लेंबाय। बेवहाय जोंनो। बांद्राय खरसा नाङा। जेनेबा जौ जौदाब अखा थायसे बिदिनो आलु बा बायदिसिना थालिर फस्लानि जोगोनार बेफोरनि लाब्रा खालामबाय बेजोंनो जाबाय लों बाय रंजाबाय
नंगौ नोंथां।
थासारिनिमोन आरोखि। सिगांनिया नाथाय आथिखालाव बेफोर खौ बांद्राय नुनो थांला। आरो नुयोब्लाबो नुयोब्लाबो जोबोद खमसै आरोखि।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
नों एसे फोरमायलाय सिगां नियाव
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नखर सालायनाय होनना बुंबा नों दहाय बुंबाय जेनेबा मानसिफोरा जेनेबा जयै थानानै मोनसे नखर जायो नङा होमबा? बे न अर सालायनाय होनबा गोदोनि स माव उनावहाय आरो। बैयावहाय माने जाय नि खि आबौ जेनेबा नङा होमबा ननि बिबौ
औ औ।
बेनो लिडारमोन आरो बेनि बुंनायजों बांसिन थाङोमोन मानो होमबा गासिबो मालिकआ बे जायोमोन नालाय। ओमफ्राय ओ दिनै फैनानै माजा जाखो दिनैनि नैबे समावहाय माने बै आबौआ नंला ननि लिडारा। माने दिससन लागोना जायनाखि नआव सोर खामायो सोर खामायो आरो नै बिनि डिसिसनासो माने माबा जायो आरो सो सोलियो आरो। दिनै बेबायदि जाबाय आरो आरो जोंहा नखर सालाय नख सालायनाय होनबा जोंहा नोंथां फार्स्टआव जोंनो फैसानिसो गोनांथिखा नङा होमबा रांनिसो गोनांथिखा।
उम उम।
गैयाबाथ जों नखौ सालायलांनो हाया। जोबोद माने बे खस्थ जागोन आरो रां गैयाबाथाय। बेनिखायनो दा जोङो मेनलि बेयाव रां खामायनायखौ जोंसो बुंफाखानांगोन। नङा होमबा नोंथां नों दहाय एसे बुंबाय जेनेबा आबाद हाबाद मावनानै खुंबायमोन नोंगौ बे सैथो आबाद मावनानै बरफ्रा नाथाय बेबो सैथो माने गासिबो मानसिना आबाद माने माइ गायनाय आबादबा जोंनि बांसिन माइखोनो बुजियो नालाय नंङा होमबा नोंथां सोरबा माने बेबायदि एफाबुरजा हाबो गैया जानो हागौमोन आरो ओंखायनो बेजों लोगोदसे माबाखौ खौबो लाफानाय जायोमोन दाउ अमा नंङा होमबा दाउ, अमा, बोरमा मोसौ माने बेफोरबायदिखौ लाफानाय जायो आरो जे जों अमाखौ फाननानै जों फैसा खामायनो हायो अमा फिसा फाननानै अमा बेदर फाननानै बोरमाफोरखौ बोरमा फाननानै बेफोरबायदिनिफ्राय जों मेल्ला माने फैसा खामायनो हायो आरो गोदोनि समाव गोदोनि समाव आरो दा दोनै दोनै फैनानै दिनै दानि समाव एसे आलादा जाबाय जेनेबा आरो दा गोदोनि जोंङो मैगं थाइगं हाग्रानि मैगं थाइगं थाइगं लायनानैबो जोंङो फानफैयोमोन आरो बे सम फाननानैबो जोंङो ओ मोननो हायोमोन फैसा जेरैहाय जोंङो माखासे बुस्थुखौथ टाउननि मानसिफ्रा मोनजायाना बेफोरावहाय साप्लााय खालामो फैसाखौबो एसे बांसिन मोनो जो जेरै नों दिंखिया नङा होनबा नोंथां दिंखिया खोथ जोंडों थाव ओनसोलाव नंङा बेफोराव जुदि लाबोनानै फानफैनो हायोबा बांसिन फैसा मोनो आरो बै नखर सालायनायावहाय बांसिन मोजांसिन जायो आरो दिंखिया थास बिबार थास आइथिं नंङा होमबा नोंथां। खुद खुदुना। आरो बुहुद मोननो थांला जेनेबा नैबेफोर समावहाय जेरैहाय माबा ओ मा होनो खायला। बेफोरखौथ' नों मोननो थाङा बेफोरखौ माने। फानफै लाबोनानै बिसोर फानफैबा बांसिन फिसा मोनो आरो न' सालायनायावहाय। बांसिन मोजां जायो आरो। आरो जोगोनार। फोर मेसेंफोरावहाय जोंहा आबाद बा जोगोनारफोर फैसिगोनलाय नै। जोगोनार। बेफोरखौबो जों गायो मेरला रोखोमनि माबाजोंहाय आरो सोरबा हा बुरजा गोना गय फानो गय गायो गय फाननानैबो बेनिफायबो फैसा। फैसा मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
दिनैनि समावहाय एसे आलादा जाबाय दिनैहायनि समावहाय माने आबादा एसे खम जाबाय नाथाय माबाजों साख्रि। नागिरनाय बा प्राइभेट। प्राइभेट माने कम्पानिफ्रावहाय हाबनानै थानाय। बैफोरजों बांसिन निर्भर जाबाय आरो। नङा होनबा नोंथां। गोदोना जेरैहाय। गायनाय फुनायजोंमोन आबादजों बांसिन निर्भरमोन दिनैनि समावहाय बेजों नंलिया नाथाय बे माबाजों जाबाय आरो साख्रि नागिरनाय सा प्राइभेटआव जेराव बेयाव माने बेजोंहाय बांसि भर जायो आरो दानि न' सालायनाया।
औ औ।
नोंथाङा आथिखालजों माने दानि थासारि आरो सिगां थासारिजों मा फारागथि नुदों न'खर सालायनायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना। मा माया माने गोहोम गोलैगासिनो दं दा।
ओ जेनेबा। सिगां। आंनिखौथ' एसे सावरायबोखा खाबायना आङो। दा फारागथि। सोंदोंना नोंथाङा। दा फारागथियाव ओरैबायदिबो नुयो। नुनो मोनो जोङो। सिगां समफोरावहाय। जेनेबा आङो हमबाय दाउ। अमा बा बोरमा फिसिनायखौनो हमनोसै आं सिगां समफोरावहाय जोङो न'आवनो जेनेबा जा हायो माब फामनानै दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ फियोमोन नाथ नाथाय आथिखालाव मा नुनो मोनखो जोङो सोरबा अमा फार्म खालामबाय सोरबा दाउ फार्म खालामबाय सोरमा थोरमा बोरमा फार्म खाम खामबाय हि एसे सोलायबोबाय आरोखि जेनेबा न'आव माफा मानै फिसिनायनिफ्राय फार्मावहाय बास्लायबाय गासिब बोनंजोबा जायफोरा एसे एनै था थाखा फैसा दङ एबा रां रुफा दङ बेफोरो आरोखि बेबायदिनो जोङो फार्म खालामनानैबो मा खालामनो हाबाय जों गाव सोलिनो हानायजों लोगोसे गावनि न'खरा सोलिनो हानायजों लोगोसे जे गामियावहाय माव फोरा माखासे सुबुंफोरखौबो जोङो सोलिनो थाखाय खाबु होनाय जाबाय उम बेबायदिनो जों आबाद नि बेलायावहाय जेनेबा सबाय, सिबिं बेसर बेफोरबायदिखौ बांसिन फोनाय नु नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मा नुनो मोनखो जोङो सोरबा बांसिन गय बागान खालामबाय सोरबा थालिर बागान खालामबाय मानि बाग गान आरि खालामनायावहाय बेयो सोलायबोबाय आरोख खि थालिर बागानखौहायथ' जों सिगां समावहाय जोंनि ओनसो लाव बांद्राय नुनो मोनामोनस। जेनेबा बारि आरिफ्राव एफा एनै जानो थाखाय। थायोमोन आरो बेखौनो जेनेबा जानो बारा जायोबा। जेनेबा बुरजा थालिर फिथाइफोर दङब्ला जों बेखौनो फायखारिफोरनो एबा बेफारिफोरनो फानहरबाय। नङा होमबा नाथाय आथिखालाव मा खालामबाय बेखौनो जोङो।
बागान खालामबाय थालिर बागान। आरो जों बेखौनो। जेरावनाखि थालिर फाननायनि। बाजार जायो बेयाव। ओमफाय जों लांनानैबो फानहैनो हाबाय आरो बेफारिनोबो जों हरनो हाबाय।
नंगौ जोंनियावबो बिदिनो नोंथां औ दा मैगं दा नों बेफारि होनदों नालाय औ दा बेजों बेफारि खालामनानैबो आं गोसोआव फैलायबाय दा जेनेबा आं। बावनानै थादोंमोन दा। न' गामि गामिनिफ्राय बायस'नानै लाबोनानै। फानफैनाय। बेफोरजोंबो मेरला न'खर खुंनाय दं आरो माने गोरलै जायगायावनो थानानै बेफोर मोननायखौ माने नुयो आरो माने खामायनो हायो जेनेबा गामियाव थांबाय बिसोरो। बायस'नानै लाबोबाय फायखारि खालामनानै बिसोरो नै जायगायावहाय। बाजाराव जिरनानै फाननाय।
उम।
फायखारि दाबल फायखारि खालामफैनाय। बेफोरजों माने मेरला फैसा। सा खामायनानै न'खर सालायनायखौ आं माने नुनो मोनबाय आरो जोंनि जायगायावहाय।
ओम आरो गोबां दङ जेनेबा बेसर आबादनि बेलायावबो। दङ। आथ ओ सिगां सम। फोराव जों बेसर बेगरखौल' फानोमोन ना। थाय आथिखालाव मा बेखौनो। बुरजा फोनानै। मैगं आखारैबो जों। फाननाय नुनो मोनबाय आरो खि एखेबारे बिघानै बिघा थाम फोनानै खेबसेनो मैगं आखारै जेनेबा गुबुन रायजोआवहाय हरनाय आरि। फोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो दङ मेरला। जोगोनार आबाद। थरमुस बे फोरखौ बांद्राय नुनो मोनामोन आरो। खेना बेफोरनो गासिबो सोलायनाय होनोब्ला बेफोनखौनो बुंजागोन आरोना होमबा औ दोनथ'नोसै नामा नोंथां? अ दे।